औ हेलौ
हेल' नोंथां
अ हेल' नोंथां
औ
ओ नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि दं नोंथां।
औ अब्ला बे समाव गोजोन बेलासिनि आंनिफ्राय नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय।
औ औ
ओ नोंथाङा जुदि ओ फ्रिबा दसे आनो सम होनाय मोननैसो ओ जोंनि बैसागु जोंनि बर' हारियाव माबायदि बैसागुखौ फालियो बैफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों रायलायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ।
औ दे बिदिब्ला आं नों थां जों जागायनोसै मानो होम
औ औ
जोंहा बैसागु बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंनि ओ माखासे बर' हारियाव बिराद गिदिर जोबोद गिदिर बियो मोनसे फेस्टिभेल बा बे हारिमु नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि?
औ नंगौ नोंथां।
जायजों जोङो मुलुगनाङैनो बा जोंनि आसामावनो जोंखौ मिथि मिथियो जे बैसागुजों जोंहा मा सोमोन्दो दं दिनै बर' हारिया गावनि गाननाय जोमनायखौ लानाय जानाय लोंनायजों लोगोसे लानानै ओ बैसो बैस बोसोराव जोंहा खनसे बैसागो फोरबोखौ जोङो मानियो नङा होमबा दा नों दा नोंथाङा बैनि सायाव बैसागुनि सायाव नोंथाङा जोंनि जोंनि हारिया माबायदियै बैसागुजों सोनारनानै बा मा बेबायायदि जोङो बैफोरखौ गोदो गोदायनिफ्राय लाबोनो हादों नोंथाङा बैनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ जेबो असुबि बिदा गैयाबा नोंथाङा फोरमायदो
औ औ जोंहथ' दायो बैसागु होनोब्लाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे माने फेस्टिभेल जेनेबा जायखौ जोङो गोदो गोदायनि निफ्रायनो बायदि रोखोमनि बिदिनो खाम, जथा, सिफुं, सेरजा दामनानै जों फालिबोयो आरो मोसाबोयो एबा रंजायो जोङो आरो बे बैसागु बोथोर फोराथ' जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे मोनसे फेस्टिभेल नालाय
नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहाथ' बैसागुखौ जों गिबियावनो एप्रिल दानावहाय बांसिनै फालिनाय जायो
नंगौ नोंथां। माने एप्रिल एप्रिल दाननि ओ बेसेबांसो माबाबाय थारिखआव बा थारिखआव जोङो बेखौ मानिनाय जायो नोंथां?
जोंहाथ बैसागुखौ एप्रिल दाननि जिब्रै जििबा थारिखनिफ्राय फालिनाय जायो एबा बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय फालियो जोंथ' बैसागुखौहाय।
नंगौ नोंथां।
औ आरो दा बैसागुआवथ जोंहा गासैबो गामिनि रायजो राजा बुरै बोराय गथ'-ग'थाय सेंग्रा-सिख्ला गासैबो ग्रोम-ग्रोम रंजानाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ।
थारैनो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो बरफोरा बैसागुखौ इंराजिनि एप्रिल दाननि जिब्रै थारिखनिफ्राय जोङो। ओ बैसागनि सेथि होननानै। हमना लायो नङा होमबा। जोङो मा होमबा ओ जिब्रै ओ जिब्रै एप्रिलखौ जोङो मोसौनि बैसागो होननानै जों बुङो। बेनि उनावा जोंहा। जिबा फैयो जिबायाव जोंहा से अक्ट जानाय लोगो लोगो जोंहा मानसिनि बैसागु। फैयो बैयाव जोंहा बैसागुआव जोंहा रंजानाय जि जोङो बे खालि जोंहा बयबो। ओ गाव गावनि इसोरखौ जोङो साखि दोननानै से बैसागोनि जोंहा खुलुमनानै। बिनिफ्राय जोङो गावनि गेदेर। ओ गावनि बिमा बिफा गावनि बिसि गावनि गासैखौबो जों मान सनमान लायो गामि गामिनि गेदेर गोलाव देरसिनफोरखौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्राथ गासिबो सैथोआनो।
औ बिनिफ्राय जोङो मा खालामो बेलासि जायोब्ला जोङो गामियाव रंजानो बयबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै। गथ' गथाय ज' जानानै जों बयबो गामियाव रंजायो नङा होमब्ला सेरजा, जथा लांनानै नोंथां। औ ओमफ्राय बेबायदिनो गामियाव रंजायो गुबुन बिनिफ्राय गुबुन जायगायाव जोङो हान्थिलाङोबा जोङो गुबुन जायगायावबो मोसाहैयो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बैयाव जोङो मोसाहैनानै जोंनावथ' जेबो बिदि माबा मोनसे सोरनावबा मोसानाय लोगो लोगो हरनांगौ बेफोरदि अनसुंथाइ जोंनाव मोनसे थाया नङा होमबा नोंथां बै जेनेबा जोंनि जि दान हरो जों बै गोसो गुदुङै आजावनानै बै बिथांमोननि नखरखौ नखरा बा बे गोजान बोसोर फैबाय थानायाव मोजां मोजाङै बिसोरनि बेमार आजार खौसेथि बा सुबुं माहारिजों गोरोबनो हानाय जों बैफोरदि मोनसे गावनिफ्राय बोर सारस्रिनानै फैनानै जों बैसोरनि हरनाय जि अनसुंथाइ बेखौनो जों लानानै फैयो नंल' नङा नोंथां।
औ।
ओ बेनिफ्राय जोङो माखासे जायगायावबो बेरायनो थाङो ओ गुबुन गामियावबो जों रंजानो थाङो नंगौ नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ।
आरो जोंहाथ' बैसागु बोथोर सफैब्लानो गासैबो मिथिंगा एबा बिफां लाइफांफोरा गासैबो समायना रमायना रोखोमनि महर लाजोबो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ थारैनो।
औ।
थारैनो नोंथां। बेसमाव गोदान दंफां बा बिफां -लाइफांनि बिलाइफ्राबो गोरलै रोदोमो आरो दाउ खौवौआबो बे समाव गावनि रादाबखौ होफैयो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेजों लोगोसे नोंथाङा जोंनि बैसागुखौ जे जों जिबायदि ओ फालियो बा फोरमायो नोंथाङा बैफोरजों माबा मोनसे जोंनि हारिया माबायदि सिनायथि जादों बैफोरखौ आरो फंनैसो ओ बेजि लोगो बेजों लोगोसे जोंनि हारिया मादि सिनायथि जादों गुबुन हारिनि सिगाङाव बा इयुनाव फैबाय थानायाव नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन फंनैसो।
औ बिदिब्ला जोंहाथ' बैसागु बोथोर होनोब्लानो गासैबो मिथिजोबखायो जों ज' ज' रंजालायो बैसागु फोरबोफोरावहाय आरो जोंहा बैसागु बोथोरावहाय जों बिब्दिनो न' न' न' न' मोसायो रंजायो जों बायदि बायदि जाग्रा जिरादफोर जों जायो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ।
बेफोरनो जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे मोनसे बैसागु मेला नालाय जों बेखौ गासैबो फालिनाय जायो एबा जों बेखौ आरो उन समावबो जों बेखौ फालिलांबाय थागोन।
नंगौ।
जोङो बेसो जोंनि मोनसे सिनायथि नालाय बैसागु बोथोरासो बिब्दिनो जोंना ओ बे बैसागु बोथोराव जों बायदि बायदि रोखोमनि बा जों गोदान गोदान गाननाय जोमनाय जेरै आर'नाइ गस्ला होन गामसा होन बायदि रोखोमनि गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै जों रंजायो एबा मोसायो आरो जोंहाथ' दायो आथिखालावथ' जों बैसागु बोथोराव मिथिखायो नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जानांगौ आजिखालि बैसागु बोथोरखौ जों माबायदि दि रंजायो नङा होनबा अनेक रोखोमनि दामनाय देनाय एबा दामग्रा-देग्रा लानानै जों रंजायो, मोसायो गोबां बायदि बायदि जों बिब्दिनो जों रंजायो आरो। दायो नोंथाङा आंनि बुंनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां?
नोंथांनि बुंनायाथ' थारैनो नोंगौ ओ जोंहा हारिमु हिसाबै जोंहा ओ खाम, सिफुं ओ आर'नाइ, गाननाय-जोमनाय जोंहा लानानै ओ बेखौ रंजायो। थारैनो गोग्गाथाव जोंनि दिनै बैसागो होनना बुंनाय लोगो लोगो दिनै बर'फोरनि मोनसे ओ जोंनि हारिया मोनसे गावखौ गोजौ सिनाय थियाव लांगासिनो दं आरो बैजों लोगोसे जोंनि जि गाननाय-जोमनाय आर'नाइ रंजानाय-बाजानाय गामि ओनसोलाव बैफोर माने मोनसे जोंनि ओ बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे मोनसे फिसा फिसानो जोंनि सिनायथि बायदि महरै दिनैसिम गोसारगासिनो। नङा होमबा नोंथां? औ बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाम जेरै सिफुं, जथा, सेरजा, आर'नाइ गासैबो मोनसे जोंनि ओ सरकारनिफ्राय जोङो मोनसे जि आइ टेकबो मोननो हादों। जोंनि बर' हारिया नंगौ ना नङा नोंथां? औ दा बैफोरखौनो जोङो गावखौनो गोग्गाथाव होननानै सानना लानांगोन।
औ।
दा बेजों लोगोसे होमबा दिनैनि समाव नोंथांजों आं माखासे नोंथांजों जि गुन गोनां दिनैनि बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आरो नोंथाङा जिबायदि आंनो आंनो गुन गोनां खोथा बाथ्रा बुंबाय बेखौ आं मिथिबाय। दा दिनैनि रायलायनायखौ होमबा बेे समाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ, जागोन दे नोंथां।
औ, दे होमबा नोंथां।